हेलौ।
खोनादों। आ बहा दङ?
आं नै उदालगुरियावनो दोङो ओरैनो जिरायनानै दोनलै नै बायदिसिना खामानिनि हेरेकनि टेनसन लानानै।
अफिसनिफ्रायनोन्थ' नै। जास मोनफायदों।
आदसा नोंसिनिया मा मा खामानि सोलिदों दे? अफिसाव।
बेनोसै गुन्दै गुन्दै माइरंनि खामानियानोसै एबसयनो माइरं हरो आरो गुन्दैखौ जोंनिया माबायाव फानो ओमफ्राय धेकियााजुलि अम कालियााननि एग्र' प्रडाक्ट होननाय मोनसे कम्पानियाव बिसोरो माबा राइस ब्रेन्नि माबा थावबो जानायथाव।
न'आवलाय माबोरै दोङो?
न' गासैबो थिगानो दं नोंसोरलाय गैया गासैबो फिजिकेलि थिगानो दंजोबो देहा लानानै।
दे बिदिबालाय।
दे दे।